हेल' औ खोनाबाय नोंथाङा आंनिखौ खोनादों ना? नोंथाङा आंनिखौ खोनादोंना खोनायाखै?
औ औ
खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां खोनादों औ मोजाङानो। होमबा जों दिनै मानि सायाव रायलायनो होनदों? ए ओरैनो आङो दंथ'यो। ओरैनो उम
औ दा जोङो रायज्लायजागोन औ दिनै रायलाय जागोन ओ बायदिसिना आबाद मावनायनि सायाव।
औ बायदिसिना आबाद मावनाय आरोना थांना थानायनि आरो ना
थांना थानायनि राहा हिसाबै जोङो बायदिसिना आबाद मावनाय आरो।
औ आरो बे आबादा जेनेबा फालांगि सिस्टेमाव आरोना। ओरैनो जानो थाखायल' जानो था' नङा आरोखि ना बेखौ थानो
लानायनि थाखायल' नङा फालांगि उम
औ फाननानै मोजां माने आइ मोननो थाखाय खालामनो सार औ दा नोंथाङानो बुंग्रोदो जे मा-मा अ फालांगि खालामोबा फालांगिल' नङा जेनेबा अ‌ मा-मा आबाद मावनानै फालांगि खालामनो हायो थांना थानायाव जों गामियारियाव?
अ दा फार्स्टआवनो बुंनो हायो गिबियावनो जोंहा ओ अमा अमा-अमानि आबाद औ अमा फिनाय अमा फिनाय अमा फिसिनाय हाबाफोरा मोजां सिन आरो दा दा अमानि दामाबो बांबा बेदरनि दामा बांबाय अमाखौ जोंल जालिया जोंनि गुबुन-गुबुन हारिफोराबो अमा खौ जानो हमबाय बेनि थाखाय बेयो जोंनि थाखाय बेयो फालांगि खालामनायाव मोजां मोजां जानानै फैबाय आरो रां आरजिनाय रां आर जिनाय लामायाव
गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन आरो ना
औ मुलाम्फा मोननो हागोन
उम
बेनि उनाव जोंहा
बिनो
बोरमाफोर खालामनो हायो बोरमा फिसिनो हायो न'आवनो जोंहा गामियाव गामियावथ' बुरजा जायगा माने जायगानि थोब ओं बोरमाखौ दुब्लियाव हैनोबो जायगा थायो
बिदा थायो दुब्लियाव हैनो फोथाराव
दुब्लियाव औ औ
खाय बिदिब्ला जोंहा औ बोरमानो जोंहा आदारखौ बांद्राय बुथुमना होनांनाय जाया आरो अमानो जेसेबां दाना होनाय जायो आदार नाय गिरनानै होनाय जायो बोरमानो बिसिबां होनाय जाया औ थेवब्लाबो जोंहा थेवब्लाबो जोंहा बोरमानिफ्राय जों बांसिन प्रफिट मा होनगोन लाब मोनो आरो
औ मुलाम्फा
औ बे जोंनि ओ गोबां समाव ओ आंखाल जानायखौ सुफुङो मानसि गोबां आंखाल जानानै फैयो । रांनि बेयाव जोंनो मोजाङै सुंथानो थाखाय न'खरखौ सुंथानो थाखाय रां खामायनायाव हेफाजाब होयो आरो बेफोरो ।
उ
ख्रि बाख्रि गैयाबाबो जोंहा बेबायदि सोलिनो हायो दा गामि ओनसोलाव नोंथाङा मोननैसो बुंदो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आरोबाव मा मा मिन
ओम आंबो सानदोंमोन गामियाव गामियाव माने जोंनि न'यावहाय अमा फार्म अमा फार्म बा अमा फिसिनानै ओ फालांगि खालामनाय बेखौ सानदोंमोन आङो । खालामदोंमोनबो खालामनाया अमा मानै ना माथाम जाबायमोन माबाया बुन्दिया आरो ना । बुन्दि होनानै फिसा आजाय होनाय फिसा आजाय होनाय मोनसे फालांगि खालामनो नागिरदोंमोन आरो । मानो होनना बुङोब्ला फिसा आजाय होयोब्ला नों मासे मासे अमा फिसायाव नो फास हाजार गाहाम थाङो । फास हाजार गाहाम ओमफ्राय साराय सारि गाहाम थाङो नोङो हमना ला गोबां फिसा आरजिबाय थायोबा नोंहा बुरजा ओ जेनेबा सय मासावनो जायो नालाय अमाया फिसा आजानाया आ नों बसोर सेयावहाय खननै खननै आजाय होनानै जेनेबा फाननो मोनगोन आरो ना नों थिग बेबायदिनो अमा बिमाखौ नोङो माथा माब्रै लानो हायोब्ला नोंनाव गोबां बुरजा फिसा माने आरजिहो हायो । अब्ला नोङो बेखौ गोबां बेसेनावहाय फाननानै नोङो मुलाम्फा खालामनो हायो आरो बेखिनिखौ सानदोंमोन आं ओमफ्राय दा मोनसे दुखुनांथाव बाथ्र जाबाय लादोंमोनब्लाबो मा जाखो बेमार फैनो हायो अमायाव । दा अमाया बेमार होसिगोन औ लुद्रा लुद्रि लुद्रा लुद्रि थैलाजोबबाय बारा थायासै गैया दा दा बे माबाया फालांगि खालामनाय माबाया सिस्टेमा गैया जाथ'ना दं । आरो बेजों लोगोसे दाउ फार्मबो खालामदोंमोन आङो दाउ फार्म माने आं फैसा लगायनानै माबा खालामदोंमोन नेेट थेद बायबाय ओमफ्राय ओ बिदिनो औवा दुमनाय बेरा दुमनाय बायदि खालामदोंमोन आरो ना । खिन्थु बेबो जाजोबासै औ लकेल दाउनि दाउआ लके हेलौ बे दाउआबो दाउनि बेमार फैयो बेराद जार्ला ।
दाउ फालांगि खालामनायाबो
बेफोरनि थाखाय डक्टरनाव माबाफोर मेडिसिन बायदिसिना मोननो हागोन खोमा
औ डक्टरनावथ' मोनो ओमफाय जोंनि गमै जानाय बिस बिसोराबो दाउ फार्म खालामो थेवब्लाबो एसे फिदि गोदानबासो नोङो आइदियाखौ मोनलांगोन आरोना रोंगौथिखौ मा मुलि होनांगौ मा होनाङा जायफोर गोदान मानसि बिसोरो एसे माबाजों ओ मोगा मोगि जानांगौ जायो आरोना माबा बावनि बेमारा खमैब्लाबो बोसोराव खनसे खनसे फैयो होननाय बायदि जाखायो आरोखि दा बिदिबाथाय एसे जारला जायो आरो ओमफ्राय आं सानदोंखि बोरमा जोंनाथ' हाया एसे गुवार नालाय दुब्लिया बेहार ओ माबा खालामनो सान्दों आरोना आङो इयुनाव जुदि आङो खाबुफोर मोनोबा बा आङो थाखा फैसा एसे आरजि फिनो हायोब्ला बोरमा फार्म बा बोरमा आबाद मावनायखौ आं खालामगोन आरोखि नोङो बोरमानोथ' नोङो दाना बोर ओ बोरमानो खौ नों दाना होनाङा नालाय बोरमा ना नों दुब्लिनि गांसो थाखायो नो फास बिगासो माबाखौ नोङो आराम फिलटिंथारहोनानै दुमथेदो बोरमा बारनो हायिनि बोरमाखौ हगारना होजोबदो ओमफ्राय मा जागोन नोङो दुब्लिया गुवारखाबा नोंना अलरेडि गांसेआ रज' खागोन। आम ओमफ्राय बोरमा थानो थाखाय माखासे बैसां बायदि एसे न' लुना होफैदो लाइट साइट होदो न' लुना होदो मालाय बेयाव ज' थाफैजोबनसिगोन आरो होमबाना मोनाबाथाय। दुब्लियावनो औ
खौथ' मानसि नेनागोन नामा एसे
औ मानसिसो सासे थानांगोन आरो न'नि मानसिया नों खिन्थु बेखौ बांद्राय औ बांद्राय नेबाय थांनांनाय नङा आरो नोंङो बेखौ न'नि मानसियानो नायनो हायो थांलाय फैलाय थांलाय
न'नियानो ओ नङाबा सिखावफोर जानायनि चान्स सम
बे बुर जानायनि सान्स दं खिन्थु आजिखालिनि जुगाव बांद्राय सिखावाबो गैद्रायला गोदोसो बांसिन सिखाव थायोमोन।
हाबो गामि ओनसोलाव साफा सानै गोबां बेखारफोर थालाबायो ना बेफोरनि गेजेरावनो सिखाव जायो। नङाब बा नोंनि बिजनेसा बिजनेसा गैया जाबा ल'स खालामनानै होगोन ना खावनानै
औ औ
मोजां नोंना खामानिया नों खामानि मावनो लानाया मो जाङानो आवगायलांबाय थानो हागोन बिदिबायदिनो।
औ औ बोरमा मासेयावथ' थिन हाजार गाहाम मोनो बोरमा फिसा मासेयाव
अब्ला नोङो एक्स'था बि औ खासिबा दाम मोनो नों एक्स'था बोरमा बिमा लाबोदे एक्स' बोरमा बिमा लाबनायाव मानै मानै माबा होयोब्लाबो नोङो माबा जासिगोन नोंना दुइस'था दुइस'थायाव तिनहाजा ओ तिनहाजार खरै सानदो नोङो। दुइस'था बोरमा फिसायावहाय बोरमा फिसाथ' नंला दुइस'था बोरमा फिसायावहाय तिन हाजार खरै सानब्ला बिराद सय लाखसो मोनहैनो हागौ आरोना।
तिन हाजारसो लायोबा सय लाखसो मोनहैनो हागौ नोंङो। खेबसे फानगासेयाव आरो ना
औ औ
बे मोजांमोन आरो नोंथाङाबो इयुनाव फालांगिफोर मावनो गोसो दं नामा?
औ बेबादि फालांगिखौथ' मावगोन होननानै आंबो साननानै दं। नाथाय मा जायो समबो बोथोरफोरा फैग्रोथोंसै आरो मावनो होननानै सानदों आं ओ आं बांद्राय गिदिद आबादखौ मावनाय नोङा एसे फिसाफोरखौ मावसिगोन आरो
औ औ
नों जेनेबा फख्रिफोर जावनानै नाफोरबो फिसिनायनि खोथाखौ आं सानदों बांद्राय नायनांबाय थायिखौ आंहाबो जिथु समानो मोननाय नङा। खामानि थायो नालाय बेखौ सानदों आरो फख्रि जावनानै ना फिसिनाय खामानियाबोथ' मोजां नङा होमबा?
मोजां मोजां मोजांङानो
खालामबा आदार होनो हायो नानो मोजां मोजां आदार दं दाना।
अ आदार होआबाबो देरफायो हारसिंनो होन देरनायालाय
आदारफोर होयोबा थाबसिन देरो।
गुन्दैफोर होजायो गुन्दैफोर ओमफाय थालिर बिलाइखौ दानफायना होजायो।
बे नानि आलदा ना माबा आदार मोनो नानि। बेखौ होफैजायो औ जोंहा गेजेर गेजेर न'आव बा दायो बारि मोनसे दं बेयाव फु फुख्रि दं नालाय बेयाव ना फिसियो एसे बुरजायैनो बाव होफैनाय जायो आरो
औ नाया बे आदारजों देरो नामा? गोबां
गोबां देरो नाया थाब देरो आरो बेजों जे ना सान्दाफ्रा मोजां जायो गिदिर गिदिर थानायावनो ना सानगाफ्रा
मोजाङानो बिदिबा
बेखौनो सानदों आरो
उम
बिदिनङालै जोंहा औ जोंहा फालांगि खालामबावनो हायो फालांगि खालामबावनो हायो आरो आबाद खालामनो हायो जेनेबा जोङो मैगं थाइगं गायनानैबो जोङो माखासे रां खामायनो हायो हाजाराव फाननाय फालांगि खालामनानै
उम
आथिखालावथ' गोबां बेबायदियैनो मानसिफ्रा जिउ खुंगासिनो गोबां बर' नखरनि मानसिफ्रा गासैबो साख्रि बाख्रि मोनजोबा नालाय
निफ्राय फालांगियाव जुदि नोङो ओ जाफुंसारोबा गोबां रां आरजिनो हायो आरो
हायो औ गामि ओनसोलाव थानानै जोंहा फालांगि खालामनाया साबसिन जायो दाउ अमा बोरमानिबाबो
उम उम
दानि जुगावथ' नुनो मोनो मोसौफोर बो फिनानै फाननायखौ मोसौ फोरबो फिनानै फालांगि खालामो दानि जुगाव
खालामो औ बै मोसौ जारसिफोरखौ फिसियो बे गाइखेरफोरा बुरजा मोनोना गाइखेराबो दाम दंना औ मोसौ जाथिबो दं ओ मोजाङानो मावनांगौ मा माबा नङा माबा मोनसे मावनांगौ जों थांना थासान्दियाव।
उम उनाबो लुनानै थुलुंगाखांगोन
थुलुंगाखांगोन ओम गावनिबो मोजां जागोन गोबां मुलाम्फा फा मोननो हागोन
ओरैनो जिरायनानै थायालाबासिनो नोआ आरोबाव औ